खोनादों।
औ औ होमबा जोङो जोङो नोंथां दिनै बर'फोरनि ओ जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि सायाव रायलायनि
औ औ
अ होमबा आं जागायग्रोनि नोंथां। खोनादों नोंथां।
औ नोथां।
अ होमबा जों बर'फोरनि जानाय लोंनाय संनाय खावनाय होनब्लाथ'। जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं लोगोसे माखासे माखासे हाग्रा बंग्रा जिब जुनार फिथाइ सामथाइ फोरखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो जोंनि बर' जोंनि बर'फोरा बांसिन हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनथुमनानै जायो आरो। जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जेरेेनबा जोंनि बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय माखासे मेगं गं थाइगं मा होनो खाना लाबोन जायो जेरै दिंखिया खुन्थाइ लोगोसे जोंनि बुंनो थाङोबोला जों हाग्रा बंग्रानि फिथाइ सामथाइ जेरै थाइगिर खोरदै बेफोरखौ लाबोनानै जों संना जायो नादो। जोंनि बर'फोराथ' बांसिन खोरदै आरो बे थाइगिर फिथाइखौ नाजों संनानै जायो। बांसिन जोङो नुनो मोनो जेरै सल ना गोरि ना बेफोरखौ जों होननानै संनाय जानायखौय जों नुयो आरो जोङो बांसिन बर'फोरखो। आरो लोगोसे जों बुंनो थाब्ला जोंनि बर'फ्रा बांसिन खारै ओंख्रि जायो। जेनेबा सबाइ खारै, अनला खारै लोगोसे बे ओ आरो माखासे जेरै मैगं थाइगं होनबोब्लाथ' जों सजनानि बिलाइ मदुफुल फिथाइ बेफोर खुमब्रा, ओ लावफोरखौथ' जों बांसिन बर'फ्रा ओ ना गो रान होनानै जों खारै होनानै जानायखौ नुयो आरो जों बांसिन। अ। आरो लोगोसे अनलाखो जों जेरै होनबा जों अनला संनायनि बाथ्रा बुंबोलाथ' जों अनला खो जोङो माइरंनिफ्राय अन गुन्दै ओ अनखो माइरंखौ अन गुन्दै खामनानै देनानै जोङो बेखौ मा बुङो अनला संनाय जायो खारै होननानै। मालाबा औवा ओ औवा गाजा औवा मेवाइ बेखौ होनानै जों अमा बेदर जा दाउ बे दरजों संनाय जायो। आरो जेनेबा जोंङनो अनला फाख्रि होनबोला अनला फाख्रि जोङो दाउ दो ल खेल दाउ होनानै जोङो अनला आव होनानै लोगोसे जोङो मा होनो बेखौ लाय ओ लाफा लाय लाफा होनानै जों बे अनला फाख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां। बांसिन जोंनिथिं अ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नों नोंथांमोनिसिम ओ माबायदि ओ गामि गफायाव माबायदि माबाफोर ओंख्रि ओंख्रि बांसिन जायो नोंसिनि गामि मारै सङो माबादि जायो?
जों जोंनि थिन होनबोला जोंना बे नार्जि होननाया
औ।
बेखौबो खारै जायो जोंनिया।
औ औ।
बेनिफ्राय आरो। बे अनला खारै होननाया जोंना औवा मेवाइजोंबो जानाय जायो।
औ। बाखि नोंसोरथिं मा अ नोंसोरथिं ओ मा मा होनो बे ओ नार्जियाव ओ अ ना गोरान होनानै संना जायोना जाया नोंथां?
जायो जायो। जों गोबाङानो नुबोदो जानाय।
अ
गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों ना गोरानजो जानाय जोंबो।
औ। अ ओरैनो नोंथाङा बांसिन मा ओंख्रिखौ जानाया गाहाम मोनो?
ओ आं बुंनो थाङोबा नार्जिजो अमा मेजेम।
अ। अ नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ना र्जि आरो अमाखौ माबायदि सङो?
संनाया जोंनिया अमाखो जेनेबा रुयो किसुमाना। रुग्रोनानै बेनिफ्राय एवो। एवनायनि उनाव बे नार्जिखौ दैयाव होनानै खारैखो होनाय जायो।
औ।
खारैखो होनायनि उनावनो बेदरखौ होसननो हायो आरोना।
अ। नंगौ नंगो।
उम उम।
औ बेफोरबायदिनो संनाय जायो होनबा नों
औ औ बेफोरबायदिनो जों दा
अ' जो-जोंनिथिंथ' नो जोंनिथिं बांसिन बेफोरबायदि ना-नारजि नारजि संबालाय जों खारै एसेखौ होनाय जायो जोङो नार नारजिया थाब रुइथो होननानै जोङो जोङो बेदरखौ एवग्रोनानै लायो आमफ्राय नारजि खोबो ओ बेदरखौ एवना लानायावनो नारजिखौ होनानै बिनो दै होनानै बियो बेफोरबायदि फानलु आरि देनानै रुहुन, सामब्रां, फानलु देनानै जों होनानै संनाय जायो आरो जोङो नारजिखौ। दा खारैबो होयो। आरो जोंनि बर'फ्रा बांसिन जायो ओ सबायाइखौथ' मिथियो नों
अ' अ' सबाइखौ मिथियो।
ओ जों सबायथ' बांसिन जोङो जेरैबायदि दाउ बेदरजों लोगोसे बयलार जा बा अमा गोरानदोंसो बांसिन जानाय नुयो बर'फोरखौ।
ओम ओम नुयो नुयो।
अ बाखिथ' आरो जोंनिया आरो जेरै मैगं थाइगं दं जेरै लाइ लाफा बे फोरखौ जोङो रुनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोनो बर'फोरखौ। लोगोसे काट्रा कुट्रा मानमुनि बेफोरखौ बिदि एवनानै माबा खालामनानै दिंखियाफोरखौबो दावउदैफोरदों आलुफोरदों एवना जानाय जों नुयो आरो जोङो बांसिन जोंनि बर'फ्रा जायो आरो। बेफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनथुमना मोननाय फिसा फोरखौ बिदिनो फिथाइ सामथाइ माखासे दं जेरैबायदि ओ जोंनि बर'फोरा आरो बांसिन मदोमफुल बिबारखौबो एवना जानायखौ जों नुयो। बेबायनो सेवालि बिबारखौथ' सिनायोना सेवालि बिबारखौ?
सिनायो सिनायो।
अ सेवालि बिबारखौ जोङो अनला आरियाव होनानै जों जानायखौ गोबां नुयो।
ओ नुयो नुयो।
आरो लो-लोगोसेथ' जोंनि बर'फोरा जेरै होनबा थास' थास' थास'खौथ' सि नायो?
औ सिनायोसै।
ओ जोङो थास' जेरै जों थास' बिबारखौबो जायो थास' आथिं ओ थास' बेदर, बिलाइ आरो गासैखौ जों जाजोबो जों थास'नि जेबोखौनो गारा जोंनि बर'फ्रा। बे थास' बेदर जानाय होनबोला थास' थास'खौ जों नादो बांसिन जानाय नुयो जों थास' बेदरखौ गोबां बिबांनो जों जायो जों थास'खो आरो बेफोराव एसे मानगोन होननानै जों ओ जेरैबायदि जोङो था-थाइगिर थाइगिर फिथाइखौबो होनाय जायो बेफोरफोरखौ जाहाथे मा-मानाय-माना जेरै थास' ओ बिलाइखौ जों संना जाबोला बे फोरबो जों थाइगिरखौ होनाय नुयो नादो संबोला जेरै जोंनि आरो थास' बिबारखौनो जों बांसिन ना बेदरजों अमा बेदर जा ना गोरान नादो जों बांसिन संनाय नुयो आरो। जोबोर टेस्टि जायो जानो ओ आरो जोङो अ बिनो थास'नि आइथिं होनबोला आइथिंखौथ' जों बांसिन सोरबा सोरबा दालिजों जायो सोरबा सोरबा बिदिनो एवनानै जायो सोरबा नादो जायो। बे जायो जों बांसिन नुयो।
नुयो नुयो।
अ नों-नोंथाङा फो-फोरमायनो हागोन ना मा? ओ थास' बिबारखौ अमा जा एबा दाउजों माबायदि दाउ ओ अ-अ मा बेदर जा नादो माबायदि एवनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे?
थिग बेफोरबायदिनो जेरै
मा?
ओ जोंना नारजिजों जेरै थिग बायदि जायो। बेफोरबायदिनो जेरैबा बेदर एवनाय जाग्रोयो जोंनिया। बिनि उनाव दै दैखौ ओ गुदुं खालामग्रोनाय जायो। बेनि उनावनो थास' बिबारखौ होनाय जायो खारै खारैबा खारैखौ होनाय जायो।
औ।
बेनि उनावनो बेदरखौ होसननाय जायो आरोना।
अ। बा जानोथ' गोथाव जायोना थास' थास' बिबार
जायो जायो।
अ नंगौ नंगौ नोंथां। ओ ओमफ्राय नोंथाङा बेफोर मेस्था मेस्था मेस मेस्था बिलाइखखौथ' सिनायो मेस्थाखो?
सिनायो सिनायो।
दा फाथो बेफोरखौ?
औ सिनायो।
थ' जोंनि बर'फ्रा बांसिन ओ मेस्थाखो ओ नादो जेरै मावा ना बे बांसिन जोङो संना जानायखौ नुयो मावा ना गोदोर ना फोरदो जोङो बांसिन संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जों। जोंनि बर' न'खराव ना बे मेस्थाखौ होनाय जायो जेराव ओ बिदिनो नां फुख्रिफोराव बांसिन जोङो बिदि अमादो आरो मेस्थादो मोनजादोना नोंथां?
मोनजानाया खमानो मोनजादो मोनजानाया।
अ।
खम आरो।
अ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। ओमफ्राय ओ नोंथाङा बेफोरबायदिनो ओ जारि बिलाइखौ खोनादों?
अ खोनादों खोनादो।
अ जोंनि बांसिन जोंनि बर'फ्रा लोमजा साजा गगा मोनबोला जोङो ओ बेफोरबायदि ओम जारि बिलाइदों आरो दाउजों रदबना जानायखौ जों नुदों। आर' बे रदबना जाबोला ओ बे गगा मोननाय लोमजानायफ्रा हामो होनना जों फोथायदों आरो हामोबो। जों बर'फ्रा बिदिनो लोमजानासाजा समाव बांसिन बिदिनो जारिदो। आरो दाउ बेदर रदबनानै जायो आरो बे लोमजा साजानाय समाव जोङो बांसिन जानाय नुयो आरो ओ नोंथाङाथ' जाफेरदों?
जाफेरदों जाफेर
अ बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
ओम।
आरो बे बेफोरबायदिनो आरो जोंनि मोनसे दोङो बर' बर'फ्रा नोरसिं बिलाइखौ जेरैबायदि गुबुन हारिफोरा ओ दाउ बेदर जा अमा बेदर बोरमा बेदरफ्राव जेरैबायदि मस्ला मस्लि बेफोरबायदिनो जोंनि अमा बेदर संनाय दाउ बेदर संनायफोराव एसे जाहाथे मोदोमनाय फायो होनना जों नोरसिं बिलाइखौ होनाय जायो आरो जों। खांनोसै समाव बेदरफोरखौ ओ संनानै एबा एवनाय टाइमाव जेथिया खांनोसै होनबा जों नोरसिं बिलाइखौ होनाय जायो नुयो आरो जोङो बर'फोरखौ बांसिन बेखौ बाहायनाय आरो लोगोसे जोङो दुुनन्दिया आरिखोबो जों होन होनायखो नुनो मोनो बर'फोरखौ ओ नोंथांनिफ्राय अनला फाख्रिखौ मोनजादों ना?
अनला फाख्रि खमानो मोनजाद बेखौ मोनजानाया।
औ
आंङो संनायनि हाबाफारिखौ बारा मिथिया नोंथाङा मोनजादों दोंबा एसे फोरमायना हो?
अ आंथ मोनजानाय बे अनला फाख्रिखौ जोंङो अनलाखौ बिदिनो अन गुन्दै माइरंखौ अन गुन्दै बानायनानै संनानै ओ ओ बि औ अ अनलाायाव खारै होनानै संनाय जायो लोगोसे बेदरखौ गिबियाव एवग्रोनना लानाय जायो। बिफोरनो अनलायाव जों अ मा होनो बे लाइ बिलाइखौबो होनानै लोगोसे बेदर एवनायखौ जों होफानाय जों बिदिबायनो अनला फाख्रिखौ संनाय जायो आरो।
औ
बेफोरबायदिनो संनाय जायो ओमबा नोंथां जोंहा समाजा जाबाय जोंङो दोननैसो होमबोला न?
ओ दे दे थिग दंङ ओमबा।
उम